खोनादों नोंथां। ओ नोंथांनि कल हरनाय गुबै जाहोना मामोन नोंथां?
औ नंगौ दा जोङो एसे जोंनि बर' हारिनि ओ जोङो दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै, एसे सावरायनो होननानैसो आं नोंथांनाव फन हरनाय जादोंमोन। औ नंगौ नंगौ। दा जोंहा गुबैयै गाननाय जोमनाय होननो बा जोंनि ओ जों मा जि जोमफोरखौ बांसिन गानो बा जों बेफोरखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेनि सोमोन्दैसो जों सावरायनो, हागोना सानदों आरो ना? बेबायदि दा दा बुंनो, थांबा गुबैयै जोङो जोंनि गाननाय जोमनायानो जोंनि हारिनि सिनायथि नङा होमबा? मोनसे हारिमु औ जोंनि सिनायथियाथ' जोंनि हारिमुवनो जायो। जेरै आरो जोंनि गाननाय जोमनायाबो बे जोंनि मोनसे हारिमु आरो बेबो जोंनि, हारिखौ जोंनि माहारिखौ सिनायथि होयो आरो मुलुग दरबारावहा दा बे जोंनि हारिनि गुबै गाननाय जोमनाय होनदोंबाथ' नै हौवा, मानसिफ्रा जों गामसा गानो। आरो बांसिन गामसा गाननायानो गामसायानो गोथां गाबनि जायो आरोना जोंनि गाननाय गामसाफ्रा।
औ
नंगौ आरो गामसाजों लोगोसे जों गोदोनायाव बा जोङो ओ आ जान्जिफ्राव बा खर'फ्रावहा जोङो ओ आर'नाइ खायो आरोना? नोंथां बा जों गोदोनायाव आर'नाइ लायो आरो अब्लानिया जों मोनथिनो हायो बा आलादा हारिनि सुबुंफ्राबो मोनथि सिनायहैनो अ बियो मा बर' हारिनि सुबुं होननानै बेबायदि आरोना? गाननाय जोमनायदोंबा आरो बेनो आरो बेबायदिनो दङ जोंहा हिनजाव माहारिनि सुबुंफ्रा बा हिनजाव सुबुंफ्रा जोंहा आइजो, सुबुंफोरा ओ जोंहा बिथांमोना दख'ना गानो।
औ औ
दख'ना लांगा होनना बुङो माखासेफ्रा आरो दख'नाया बायदि रोखोमनिबो दं मोननै मोनथाम रोखोमनि दङ आरो बेफोरो जाहैबाय माबा दख'ना लां गा दख'ना बिदन दख'ना थावसि बिदि दं नङा होमबा? आरो अग्रं दख'नाबो गानो बेयो जोंनि दस्रा दस्रा बा आलदा आलदा जायगानि सुबुंफ्रा आइजोफ्रा अग्रं दख'नाबो गानो आरोना, औ, द'बिदिनो ओ जोंनि गाननाय जोमनाय गोबां रोखोमनि दङ। आरो बिदिनो ओ फालि बा जोमग्रा बेफोरबादिबो दं। बिदि आरोना।
औ नंगौ नो औ नोंथाङा बुंदों, जेनेबा जोंनि दानाय लुनाय नङा होमबा गाननाय जोमनाय। बेयो जोंनि थाखाय एंगार हायै नङा होमबा? जों बर'फ्रा गाव गायनि देंग्रा खसाबखौ जों गाव गायनो दानानै नङा होमबा नोंथां थिग नोंथाङा बुंलांखाबाय जे बर'फोरा, ओ माने मोननै बाहागोआव जोङो दख'नाखौ राननाय जायो जों जेरै थग्रं दख'ना आरो जायखौ जोङो लांगा
जोङो लांगा द'खना नङा ओनबा,
लांगा दख'नाखौ जायोब्ला जोङो गोबां जोंबा थग्रं दानायनिख्रुइ एसे आलादायै जोङो, दानाय जायो नंङा होमबा आथिखालाव गोबां मानसियानो जोङो मेचिनजों दानायखौ गानो। आरो गोदोथ' जोंनि आइ मोना आफा मोना आ सरि आइ मोना। जोंनि आबौ मोना बिदिनो जोङो दख'नाखौ जोङो गाव गायनि आखाइजों जों हिसान जों। दानायखौ जों नुबोदोंमोन नङा होमबा? बेजों लोगोसे जोङो आर'नाइखौबो जोङो जोंनि गावनि आखाइजोंनो बिमा बिब'मोनखौ दानायखौ नुबोदों। बिदिनो गामि ओनसोलाव थानाय बिदिनो आदै मादैमोनखौबो जों दिनै दाबोनायखौ नुबोदों माने आरो लोगोसे जोङो जोंनि गानग्रा खसाब नोंथाङा बुंलांबाय दख'ना बिदन बिदिनो लां माने दख'ना लांगा दख'ना बिदिनो अग्रं बेफोर रखम दख'नायाव जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां माने आ
नंगौ नोंथां।
दा जों आगर बुंनो थाङोब्ला जोङो दिंखिया आगर, हाजो आगर, फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब नङा होमबा दाउस्रि हाजो बेफोर रोखम गोबां जोङो ओ बर'नि आगरफोरखौ जों बेहाय सेबखां
सेबखां होनायखौ नुनो मोनो आरो।
बे जेरै बेसर बिबार आगर बेफोरखौ मोन मोनफा मोनफा जोंनि बर'फोरा गाव गायनि आखाइजोंनो बै गाव गायनि गानग्रायाव सुखांनायखौ जोङो नुबोदों आरो नोंथां। बेखौ दिनैसिमबो बर'फोरा दानाय दानानै दिनै गानबोनायखौ जोङो नुबाय थादों आरो जानो हागौ नोंथांमोननि साइडआवबो बिदिनो गोबां गाननाय जोमनायखौ जोङो ओ बिजनेस पार्पसावबो लांदों नङा होमबा जायखौ जों फालांगि फालांगिबो खालामनो हायो बिदिनो नङा होनबा, जाय जेरै गोदोनि दानाय बे जोङो मुगा नङा होमबा? जायखौ जोङो मा होनो सिल्क होननानै बुङो नङा होमबा? बेबो जेनेबा बे दानाया जेनेबा बिनि मुगानि जिया जेरै जोबोद दाम बेसेन गोसा बेजोंबो नों फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि साइदआवबो बिदिनो गोबां जि दानाय सेन्टारफोर ओ थानो हागौ जेनेबा नोंथाङा मिथिगौ गाव गावनि ओनसोलावहाय बेसेबां जि दाग्रा उइभिं सेन्टार दङ आरो बोरैहाय जिखौ दानानै जोङो ओ फालांगि थाखोसिम जोङो जौ
जोङो जौगाहोखो बा फालांगि थाखोआव बोरै लांनो हाखो बर'फोरा औ नंगौ नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ जों बे हिसान दाग्रा हिसान दाग्रा जोंनि ओनसोलाव बे सेन्टार बा ओ खुलि बे इसान खुलि इसान दाग्रा एबा उइभिं सेन्टार बेबायदि नुनो मोननाय जायो। दा बेफोरो सोरखारि नङा आरोना नोंथां बे गावबा गाव गावनि ओ प्राइभेट बायदियै बे बानायना लानाय बा खुलिना लानाय आरोना। औ बिथांमोना मा खालामो उइभिं मोनसे सेन्टार खुलिनानै बेहाय ओ गोबां इसान दा गिरि हिन्जावफोर बा आइजोफोरखौ बिथांमोना ओ लायो आरो। माखासेफ्राथ' हौवा मानसिफ्राबो दानो रोङो सोरबा सोरबा हौवाफ्राबो औ बिथांमोनखौ बिदिनो थिखा बायदि नङाबा हाजिरा बिदि होनानै दाहोयो आरो ना इसानखौ जेरै ओ हमना ला गांसे दख'नायावहा थिखा बायदिहै आरो हमनाला गांसे दख'ना दाहोबाय बे दख'नायावहा बिथां बे दागिरिनो ओ हमना लाबाय आङो से रोजा होबाय बिथांनो ओमफ्राय बाखि बे जिथुबा ओ बिथां बिगोमाया
औ।
बिगोमाया बे दख'ना गांसेयावहा बिथांमोना बा रोजा द' रोजायाव फानसिगोन आरोना बेबायदिहै मुलाम्फा जायो आरो। मुलाम्फाथ' जाखानांगोन बेफार खालामदों जेथिया आरो दा बेफोराव खरसाबो दं नङा होमबा दागिरिनो सासे दा इसान दागिरि नो ओ सेरोजा होनांगौबा आरो बिथिं खुन्दुंनि खोथा थायो नङा होमबा? समनि खोथा खुन्दुं थांगोन, माबा - माबि लाइटनि खरसा, मानिे खरसा थाङो नङा होमबा! न' भारानि बेफोर गासैजों ए बिदिबायायदि फानो, आरो बिथांमोना बेबादि आरोना, आरो दङ। आरो बिदिनो दं! आरो नोंथां, बे जोंहा मुगानि दख'ना ओमबा इन्दि खुन्दुंनि दख' दख'ना फोर थाया होमबा मुगानि दख'ना इन्दि खुन्दुंनि जोमग्रा माबाफोर औ, बेबदि स्कार्फफोर थायोना इन्दि खुन्दुंनि, औ, बेबायदि आरोना बेबायदिखौ दानाय नुनो मोनो जोङो जोंहा, न'आवबो गोदो इन्दिखौ खुन्दुं लुनानै आबैमोना, आं नुदों आरोना गोसो दं इन्दि खुन्दुं लुदोंमोन आबैमोना लुनानै न'आवनो औ इन्दि दि जिनि जोमग्रा दादोंमोन आरो बायदिसिना मोजां मोजां आगर एरो आरोना, बेयावबो आखाइजोंनो दादों आरोना! आखाइजों दानायबे हिसाना जोंनिया औ बेनो जोंहा आखाइजों दानाय हिसानखौ बांसिन दाम मोननाय जायो आरो बेसेन
औ, औ, नंगौ! नोंथां नोंथां बुंनायाबो सैथो, आथिखालाव जों गोबां! बेफार! फालांगि खालामनायखौ नुबाय, जि दानानैबो नङाओमबा, आरो जों बिदिनो गोबां रां आरजिनायखौबो जोङो! बिदिनो न'खर सुंथानायखौबो जों दिनै नुबोदों नङा होमबा, नोंथां! जोंनि जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोबां ओ, जि, जोम बिदिनो बेफार बेफार फालांगि खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां दङ' जाय बिथांमोना गाव आखाइजों दायाब्लाबो बिथांमोना! बिथांमोना हलसेल रेटआव आहम गुबगुननिफ्राय बायना लाना फानानानै बिथांमोना! फालांगि खालामनानै दिनै न'खर सुंथाबाय थादों आरो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला! थाङोबा जोंङो गोबां ओ बाहेरनिफ्राय फैनाय जेरै बेंगलनिफ्राय फैनायखौ जोङो बांसिन! बांसिआनो दिनै मेसिन जों दानायखौ इउस खालामो, नाथाय आंनिब्ला बियो आंनि थाखाय मोजां नङा! नंङा ओमब्ला नोंथां जों जोंनि दानाय लुनायखौ! जों बेफोरखौ जोङो रैखा होनांगौ
रैखा होनांगोन जोंनि दानाय लुनाय हारिमुआनो जोंनि थाखै सिनायथि नंआ ओमबा नंगौ नोंथां
दानानै गाव-गावनो जि जोमखौ दानानै गावनो गानबोयो जोमबोयो! बेफोर आखाइ हारिमुखौ जुदि जों गुबुननो हगारना होयोब्ला जोंनि लांखान्थि! रांखान्थि हालोदा जोबोर गाहायाव थांगोन आरो नोंथां दिनै नोङो मेचिनजों! दानाय बेंगलनि मुवा बेसादखौ जुदि लाना फै, होननानै जुदि गानबाय थायोब्ला! जोंनि आखाइ हारिमुवा गोमालांगोन आरो हारिया ओ जेरै! ओ माने हारिया जे जेनेबा दानाय लुनाय गानो! बेखौ जोंङो इयुन जेनेरेसनफोरा मिथिनायल' नंङा बर'फोरा आ जि! जि, जोमखौ गावनो दायोमोन, बेखौ बर'फोरा मिथिनायनो नंङा जेनेबा! बेखायनो जोंङो बे जि! जेनेरेसन जोंनि बे आखाइ हारिमु ट्रेडिसनेल बेफोर रोखम गाननाय दानाय लुनायखौ जोङो! रैखा खालामनाया जोंङो साफ्रोमनिबो ओ जोंनि आइजो माहारि फोरनि! आरो नोंथांनिबो बिबान आंनिबो बिबान!
दा जोंनियावहा बेनो आरो गावनि जों जिखौ दानाया एसे हिसान दानायनि जोंनि हारिमु जोबोद खमिलांदों आरोना जोंनि दा लाइमोन सिख्ल! सेंग्राफोर नंआ सिख्लाफोरनि गेजेरावहा दा जों बेखौ लाखिनांगोन जों! साननोबो नांगोन आरोआं मोनसे खोथा आं गोसोआवहा फैदों आरोना! जेरै, गोदो जों उन्दै, उन्दै, आव हा जेब्ला सासे ओ हिनजाव गोदाना हिौवा गोदानजों हाबा जायो जेब्ला नङा, होमबा बेहाय जोंना मोनसे! एसे नेमखान्थि दंमोन जे इसानखौ जों हरफायोमोन आरोना बे हिनजाव गोदाननो नङा होमबा जिथुबा हरो ना आ जोङो गाननाय जोमनाय थोरसि खुरै लथा बा जोंनि फारनिसारफोर टेबुल सि सियार बेफोरबायदि हरफानायजों लोगोसे जों इसान मोनसे बे खाल सा खाल होनना बुङोना इसान खाल। औ बेखौ हरफाथारोमोन आरो नेमखान्थि दंखायोमोन आरो बेखौ हरनाय नाथाय आथिखालाव जों बेखौबो हरनाय नुला नुनो मोनला ना नोंगौ गोदान जेथबा गोदानै हाबा जानाय बिथां आइजोफोरखौ हिनजाव गोदान बिथांमोननो बिदि हरनाय खौ जों नुला आरोना इसानफोरखौ बे जोंनि मोनसे हारिमु मोन आरोना बेबो बिदि हरनायाबो नाथाय बे गोमालांदों आरो आथिखालावहा दा बेबायदिनो गोबां खामानि दं। जोंनि हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोराव लाइमोनफोरा जोबोद मावनांगोन जों गावनि हारिखौ औ नंगौ नोंथां दे बिदिबा गोजोनबाय औ।